हेलौ खुलुमबाय नोंथां औ। नोंथाङा ओ आंनो दसे सम आं रायज्लायनो आंजों दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंनो नायदोमोन‌ आं नोंथां। ओ। मेसें बोथोराव जोंनियाव ओ मा मा आबाद मैगंनि मैगं थाइगंनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ मेसें बो। थोरावथ' जोंना गोबां मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावनाय जायो। ओ जोङो। मेसें बोथोरावहाय ओ बिदिनो। ओ जेरै जों लाइ लाफा कबि। ओक्षफान्थाव फान्थाव गो। खै। ओ बायदिफोरखौ जोङो ओ माबा मावनाय जायो बै बायदि बायदिनि आबादखौ जों मावनाय जायो। आरो आलुफोरबो। बोजों गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो ओं बिदिनो जोङो ओ गाव गावनि नि अ गावनि जानो आन्थाखौबो जोङो ओ जानो आन्था खिनिखौबो जोङो गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो ओ खायफाया ओ फालांगियारि खालामनो थाखायबो ओ गोबां ओ गोबां गोबां ओ आबाद। खौ मावनाय जायो बिदिनो जोङो। ओ गोबां फालांगियारि खालामनो थाखाय बे आबादखौ मावाब्लाबो जोङो एसे एनैब्लाबो जोङो ओ गावबा गावनि एसेल' ओ हा दंब्लाबो जों गावबा गावनि न'खराव बेफोरखौ आबाद। खौ जोङो मावनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ मेसें बोथोराव। बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि ओ मैगंफोरनि आबाद मावनो हायो मेसें बोथोराव ओ आं दा दहायसो बुंलांबाय लाइ लाफ फा बायदिफोरा ओ बेफोर थ ओ बेफोरखो खो जोङो एसेबां जोथोन लालायनाङा बे बेफोरो एसे ओ गायनानै ओ फोनानै होब्लानो ओ जानानै थाङो। जोङो गिबियावनो लाइ लाफ फानि आबाद मावनोब्लाथाय जोङो ओ हाखौ जोङो एवग्रोनानै लानांगोन। आरो खायफाया। गाव गावनि न'खराव जानो थाखायब्ला बेखौ एवालासिनो खदालजोंबो ओ जावफ्लेनानै ओ फोनायखौ जों नुनो मोनो। औ बिदिनो जोङो। ओ बेनि ओ बेगरफोरखौ जोङो हाथाय बाजार आरिनिफायबो जों बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो। आरो खायफाया न' न'आवनो थाखायोब्ला ओ बेफोरखौनो फोनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो ओ कबिआ बो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेरै ओ बान्दा कबि ओ फुलकबि आरो अलकबि। ओ बिदिनो ओ मेसें बो थोराव बे कबिनिबो आबाद मावनाय जोङो गोबां नुनो मोनो। आरो ओ फान्थावफोर खौबो आरो फान्थाव गोखै ओ बायदियाबोथ' ओ दंसैयानो। ओ बेफोरखौबो ओ जोङो ओ मेसें बोथोरावहाय ओ बेनि आबादखौबो मावनायखौ नुनो मोनो। ओ गुबैयै जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' ओ मेसें बोथोराव ओ मावनाय बै आबाद ओ बैफोर मैगंफोरखौ ओ जोंनि ओ बर' समाजाव ओ बर'फोरहा ओ गुबुन गुबुन रोखोमै ओ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ आरो बिदिनो जोङो ओ बैफोर ओ लाइ-लाफाफोरखौहाय जोङो ओ खारदै ओंख्रि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बर'फोरखौ। बेयाव जोङो खारदै ओं ओंख्रि संनायाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरबो ओ जयै संजाबनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै ओ लाय लाफा आरो ओ बुथुवा बायदिफोरखौहाय जोङो ओ थुनथुनि बायदि बायदि होनानै जोङो खारदै सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेयाव जोङो ओ ना गोरान ओ ना गोथां बायदिफोरजों होन्लानानै जोङो जयै संजाबनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंनि बर'फोर खौहाय बिदिनो ओ कबि ओ बान्दा बान्दा कबि फुलकबि बायदिफोरखौबो जोङो ओंख्रिबो संनानै जायो आरो जोङो बेखौ बेफोरखौ जोङो ओ ना आरिफोरजोंबो जों बेफोरखौबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो ओ जोंनि बर' थ' ओ गोबाङानो ओ अमा बेदर जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां ओ बे अमा बेदरफोरजोंबो जोङो बेफोरखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो ओ लाय लाफ खौ बे ओस खारदै ओंख्रिल' ओ संनानै जा ओ खारदै ओंख्रि संनानै जानायल' नङा जोङो बेफोरखौ ओ जोङो लाफाखौहाय अमा बेदर फोरजोंबो जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो बेखौ। ओ थाव होआलासिनोबो जोङो बेखौ रुनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो जाय खौ जों मैद्रु होननानै बुङो। बिदिनो जोङो ला फा गोजायैबो जोङो बिदि एवनानै जानायबो जों नुनो मोनो। ओ बिदिनो गुबुन गुबुन। ओ आदबजोंहाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ लाइखौबो जोङो। ओ आथिखालावथ' ओ लाइखौ जोङो अमा बेदरजों जानाय गोबां नुनो मोनसै। नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो अमा बेदर जों लाइजों एवनानै जायोब्ला जोबोर गोथाव जायो। ओ बिदिनो ओ लाइजों ओ लाइ खौबो जोङो एवना लाइ गोजाहायैबो जोङो जेबो होआलासिनो जोङो ओ बिदिनो ओ रुनानैबो जायो आरो एवनानैबो जायो थाव संख्रि आरि बायदि होनानैहाय। आरो। लाइजों औ जोङो ओ। लाइजों अमा बेदरखौ ओ एवनोब्लाथाय जोङो ओ जोङो बिदिनो गिबियावनो जोङो अमा बेदरखौहाय मोजाङै सुनानै जोङो ओ एवग्रोनानै एवफामग्रोनानै जों लानो नांगोन। अमा बेदरखौ ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनो नांगौ अ ओ नांगौ बिबांनि थाव सं ख्रै बायदि आरो मस्ला-मस्लि आरि फोर होनानै जोङो। ओ अमा बेदरखौ एवफ्रानानै ला गोरनाय जायो। बे ओ इसे एव फ्रामखांनायनि उनाव जोङो ओ लाइखौ बेयाव जों होसननाय जायो। ओ बे लाइ खौ होसननानै जोङो ओ बिदिनो। औ। बेयो ओंख्रिया जबोब्लाथाय जोङो बेयाव एसे दै होनाय जायो। ओ दै होनानै जोङो बे दैया रानोब्ला ओ जोङो बेयाव ओ दुन्दिया गंगार दुन्दिया बायदि आरिफोर थायोब्लाथाय जोङो बेफोरखौ होनानै ओ बेखौ फोमोननाय जायो आरो। ओ जोबोद गोथाव जायो बेयो जानो औ बिदिनो जोङो ओ मेसें बो थोराव बायदि रोखोमनि ओ मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावनानै जोङो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ नोंथाङा बो ओ दैज्लां बोथोरावहाय ओ माबायदि आबाद मावनानै जायो मा मा रोखोमनि आबा बाद मावो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। औ दैज्लांआव थ' जोंनिया ओ मैगं थाइगं बिदि ओं गोरान बोरि जागायाव मैगं थाइगं गायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो। बिदिनो ओम जिंखा फान्थाव बिदिनो फालौ सिब्रु फालौ ओ बिदिनो फालु फिसा ओ जोङो गोबां ओ मैगं जोङो भिन्दि बायदि मैथा सिख्ला बिदि गोबां जोङो मैगंखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदि ओ बिनि अनगायैबो जोङो माइनि आबाद मावनायखौ जोङो ओ जोंनि ओनसो लाव बांसिन नुनो मोनो। ओ जोंनिया मेसेंआव दै थाया नालाय नोंथां दैज्लाङाव जोङो अखाहानाय जों दै मोननाय जायो जोंनि गोदान ओनसोलाव अ माइनि आबाद खौ जोङो बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो ओ मा होनोब्ला जोङो ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो खोथियानिथ' गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइद्लिखौ हाथाय एबा बाजारावबो बायनाय ओ लाबोन जायो एबा न'फोरावबो जोङो न'खरावबो थिना दोनो बेखौ ओ अ दैज्लाङाव गायनो होननानै जोङो थिनानै दोननाय जायो ओ बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव ओ नांगौखिनिखौ जोङो ओ हानि जखा खिनिखौ जोङो ओ बेखौ हिसाब खालामनानै जोङो ओ बेसां थांगोन बे खौ ओ जोङो सा-सायख'नानै ओ बेखौ जोंङो उम। बस्थायाव ओ नांगौ बिबांनि जोङो दैफोराव बिदिनो खाथि खाला बिदिनो हाखरफोराव जोङो फुख्रिफोराव ओ जोङो सानब्रै सानथाम हला सै ओ जोङो ओ सोमना दोनो बियो जेब्ला ओ बियो गाजा फिसा फिसा अरो बेखौ जेब्ला बो-बोखांना लाबोगोन अब्ला बेखौ ओ सायानि ओ साया जागा सान्दुं नाङियाव जोङो फेनस्राना बेखौ लाइजों खोबना दोनो। अब्ला बियो ओ ओ बिदिनो गाजा बेरो ओ बेखौ जोंङो ओ खोथिया फोनो थाखाय जोंङो हाखौ जोंङो ओ दब्लायसे दब्लायनै बिदि ओ जखा खालामना लानाय जायो।
औ।
बेखौ जोंङो ओ बे खोथिया फोनायनिबो जोंङो गोबां रोखोम दंङ बिदिनो जों बोरि ओ बोरि साख याव जोंङो ओ फोबा बियो ओ फुनाय फोराव जोंङो ओ फुनाय टाइमाव जोंनिया ओ कस जायो हाफोरा फैफानो नागिरा। बुनायाव जोंनिया मोजां जायो जेब्ला गो गोथौ नोंङो गोथौ हायाव ओ फेथे हायाव जेब्ला गायो अ ब्ला बेखौ ओ एसे गोथौ जागायाव फोनांगौ बियो रोदाया गोलाव गोलाव जाबा अब्ला बियो ओ गोथौ हायाव गायनायाव जेब्ला दै फैबाबो बियो गुबुननो नागिरा। ओ बियो मोजां सिन जायो ओ गोबां रोखोमनि दंङ बिदिनो फोनाय जावायनाय जावनानै ओ जोंङो खोथियाखौ फोनानै फुनानै बेखौ जावायफिनना गायना फुफिनना गायनाय गोबां रोखोम दंङ। ओ बेखौ जोंङो ओ हाखौ जोंङो ओ माइ गायनो थाखाय ओ बेखौ खोथिया फुना लागोन लानानै बेखौ ओ माइ गायनो समाव जोंङो माइखौ ओ जागाखौ जोंङो ओ बिदिनो दुब्लिखौ हालेवना लानाय जायो ट्रेक्टर एबा मोसौजों मोसौजों एवनायखौ जोंङो दा सान्दै लासै एसे खम नुनो मोनदों नंङा होमबा नोंथां? ओ जोंङो जेसां हायो एसां थाब थाब जोंङो ओ बेखौ गायनाय फुनायखौ जोंङो फोजोबनो नाजायो ओ बिदिनो ओ जोंङो ट्रेक्टरजोंनो बिगाब्रै बिगाबाबाबो जोंङो खेबसेनि एवनानै ओ बेखौ जोंङो ओ रुवानि बिदि गायग्रा जोंङो आइजोफोरखौ लोब लोब माखासे बिदिनो रांनि हाजिराया लिंनाय जायो। बिथांमोनखौ सानसे साननैयावनो बिदि ओ बर'फोरनि फोरबो बिदिनो बाख्रि गायसननाय बिदि हाल जांख्रा ओ बिदि गसा लानायफोरखौ जोंङो बांसिनानो फालिनायखौ नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां? ओ खानसे खानसेयैनो बेखौ फोजोबो। ओ बियो जेब्ला माइ रुवा जानानै ओ माइ रुवाया जेब्ला गोजौ देरो अब्ला फिथाइ जाबा बियो मोनस्र'बा गोमो गोमो मोनजोब्बा ओ बे खौ हानाय जायो। ओ हानखांनानै बेखौ जोंङो ओ बेयो मुथिखौ जोंङो न'आवबो रोगानो हायो दुब्लियावनो दोननानै जोंङो ओ ट्रेक्टरजोंबो नानो हायो न'आव लाबोनानै जोंङो ओ मोसौजोंबो नानायखौ नुनो मोनो। बे माइजोंनो जोंङो गोबां बोसोर बोसोर सोलियो नङा होनबा नोंथां। बेजोंनो जों बर' सुबुंफोरा आरो गुबुन हारिफोराबो बेजोंनो थांना दं जोंनि ओनसोलाव ओंखामजोंनो ओ थांनानै थायो नङा होमबा? ओ जोंङो बिदिनो माइ गायनानै माइनि आबादजों जोंनि उदैखौ सुफुंनो हायो न'खरखौ खुंनो हायो। नांगौखौ जोङो। ओ बारानि नांगौ जोङो फाननानै जोङो नांगौ बे मुवा बेसादखौबो जोङो बेजों रांजोंनो लानो हायो। नोंथां ओ बि बिदिबा समाबो जाहोलांबाय नोंथां। ओ नोंथांजों बिदिनो लाय जेननो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों मोन थियै खौबो मोनथिदों ओ नोंथांजों उन समफोरावबो रा लायनो मोनगोनखौ जों मिजिंथिबाय नोंथां। दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै।